हेलौ
अ खोनादोंना नोंथांङा?
औ औ खोनादों।
औ नोंथांङा दा ओरैनो दंथ'योना?
ओंओं दं।
ओरैनो दंथ'योब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव लायरायनोसै जोंङो आब आबादनि सोमोन्दै लायरायनोसै आरो जोंङो मा मा आबाद बिदिनो न'नि न'आव जोंङो मा मा आबादफोर मावो मावबावो बायदि बायदि दा ओ नोंथांमोनहा दा माइफोरा गायखांबाय नामा?
जोंहा दा माइया माने गायगासिनो आरो जोबथ'वाखै
औ औ बिदिनो आरो माइनि अनगायै मा मा आबाद मावबावो नोंसोरलाय
जोंहा बिदिनो मैगं गायनाय जायो गोबां जेरै दा माने बानलु गायनाय जायो आरो गोबां मैगं बिदिनो थास' बायदिसिना सबाय बिमा भिन्दि बिदिनो गोबां मैगं जों बर' फ्रा मा मा मैगं गायो बेफोरखौ जों गायनाय जायो आरो माने जोंहा न'आव गायो
अ दा ओमफ्राय माइखौ नोंस्रा खै बिगा गायखो
जोंहा माइखौ बिदिनो दा गायनाय आरो माने
औ
दा गायनाया जोंहाथ' माबा गायो आरोना बिदिनो टुइन्टिफाइभ बिगासो गायो जोंहा दां गायनाया जोबथ'वाखै बिदिनो फिफटिन बिदिफोरसो गायगासिनो खोमा
बिदिनो बिराद बुरजा माइ मोनोना नोंसा
ओं मोननाय जायो बिदिनो
बिदिनो नोंसिना माबायदि जों मबा माबायदि माइ गायो नोंसोरना फैयोना माइखौनो फुनानै खोथिया फुना गायो
जेरै गायो बिदिनो माने जेरै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों गायबाय थादों बेफोरबायदिनो जों गायनाय जायो आरो माने गोदोनि नेम जों गायनाय जायो जेरै आं खोन्थानो हागोन नोंथांनो बोरै गायनाय जायो माइखौहाय
औ औ औ
जेरै फार्स्टआवहाय जों खोथिया फैयोना फैनानै लागोदो जों गिबियावहाय माइखौ सोमनानै फोनानै लादो बिनिफ्राय जों फुनानै जेरै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जों फुनानैहाय जों गायनाय जायो आरो हाखौ फोमोननानै लानानै
औ
नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन ना बोरै बोरै नोंसिना बोरै गायो
जोंनिया बिदिनो माने गिबियाव जोंनिया माने बिदिनो ज सा लाग्रो मान नों खय बिघा गायोनेनबा सय बिघा गायोब जोङो सय बिगानि खोथियाखौ जों हिसाब खालामनानै जोङो फोनाय जायो सय बिगानि खोथियाखौ जोङो हिसाब मथे जोङो दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो एवनानै लायो एवनानै जोङो बिदिनो खोथियाफोरखौ जोङो माइलि खालामनो थाखाय जोङस सोमना दोनो दैयाव जोङ दैयाव सोमनानै जोङो साननै सानथामनिबा जोङो बरननानै जोङो लाइ बिलाइ खोमा दोनो सुखांनानै माने बेफोर गाजा ओंखारोबो खनानै जेर खोथिया फोथारखौ हालेवखनाय दंमोन बेफोरखौ बेयाव माने जोङो होनाय जायो दैखौ खुंनो माने दैफोर थायाबा माने खोथिया मोजां जाया बिदिनो गाज्रि जायो खोथिया बिदिनो फुनायफ्राव गोबां खस्थ' जायो बिनि थाखायनो माने दै थानायाव माने फैयोबा एसे मोजां जायो आरो बांद्राय दैसा नाब मोजां नामा एसे दैया जखानि जानांगौ
उम आरो बिनि अनगायै- -बो नोंथांमोना मा मा आबाद मावनाय जायो न'आव
बिदिनो जोंनिया न'आव साफात मा साफात साफात मावो जोंहा साफात दङ बिदिनो बिदिनो ओ गोरान खिथिबो मावो बिदिनो सबायबिमा भिन्दि बायदि बायदिफोरखौ न'आव जानो थाखाय गायो आरो बिनो फानलायनो गाया बि न'आव जानो बिदिनो न'आव माने एसे खरसाफ्रा खम जानायनि माने थाव जों संख्रिल' बायनांनायनि माने
उम
मावो आरो- औ
माने जोंना बे आबाद मावनाया माने गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिफोर माने जोंनि बर' सुबुंफोरानो आरो माने आबाद मावनानै जाबोनाय गोदोनि जुगनिफ्रायनो
औ
जों आबाद मावनायजोंबो जों गोबां फैसा रां खामायनानै जोङो जानो नो हायो आरजिनो हायो जों रां खामायनो हायो जेरै जों न'आवनो ओम दंफां बायदिसिना दंफां लाइफां फिथाइ मोननो मोनग्रा बुस्थु जेरै ओम खान्थाल दंफां जेरै थाइजौ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायनि दंफांबो आरोना। बेफोरखौ जों गायनानै जे मैगंफोरबाबो जेरै थास' बानलु जा गोबां मैगंखौनो जों गायनानै न'आवनो गायनानै लाना जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो माने खामायनो हायो।
औ
नोंथाङा मैगं गायनायनि बागै ओम एसे माने बुंनो हागोन नामा बोरै बोरै गायो?
बिदिनो मैगंखौ जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि गायो मैगंखौ जोङो। बिदिनो दैज्लां बोथोराव गायो बिदिनो मेसें बोथोर गोजां बोथोर
उम
बोथोर लायै बोथोर मैगंफोर दङ।
उम
जोंहा बिदिनो गोजां बोथोराव जोंहा लाफाफोर गायो लाफाजों लोगोसे बिदिनो लाइ बिदिनो भिन्दि सबाइ बिमा सबाइबिमाया मेसेंआवबो थायो। ओ मेसेंनिबो सबाइबिमा दङ आरो दैज्लांनिबो बिदिनो साइमाखौ गायबाय थानो हायो दा बिन्दि- -फोराबो बिदिनो दङ। दा जोङो बेफोरखौ गायनानै जों माने न'फ्राव बिदिनो जोङो फुंफ्राव बिदिनो एवना जानो मानोबा माने जोबोद मोजां जायो आबादखौ जोङो फैसा थाखानि थाखायल' मावनाय जाया। बिदिनो जानो थाखायबो मावनाय जायो बिदिनो गोबां जोङो सहाय मोननो थाखाय जोङो माने दा नोंथांमोनथिं दा मा मा बिदिनो गोरान खेथिफोरा इदिनो बिजनेस खालामग्राफोर दं नामा नोंसिथिं ना गैया?
इसेबांथ' माने दं दंनायालाय इसेबांबो माने मिन्थिजोबा आरो दं बिदिनो सोर सोर खालामो इसिबांबो खथिया दं सानैसै बिदिनो माने गोरान खेथिनि बिजनेस न
औ औ।
अ खालामो बिदिनो जेरै माने जोंनि बे साननैसो सिगां सोलिबोबाय थानाय माने बानलुनि बिदिनो मैगं बानलु जा मैगं जा बेफोरनि बिजनेस खालामो आरो माने जोंनि बिनिफ्राय माने गुबुन जायगायाव दाबसे जायगायाव जों हरनाय जायो आरो माने बिसोरो
औ।
सोलिनो थाखाय माने न'खरखौ सोलिनो थाखाय।
औ जोंथिंबो बानलु आबादखौ गायनाय जायो बिदिनो। न' खाथि खालाफ्राव बांसिनानो माने बानलु गायो।
जायो आरोना। बेबायदिनो
ओं बानलु गायो बिदिनो बिदिनो दा माने बानलुआबो गोबां रां खामायनो हायो बानलुजोंबो दाना। बानलुआ मोनसे फेमास जाना दं माने दा। दाथ' सिजोन थांबाय दाखोलैनि समफ्राव माने गोबां बानलुफोर गायदोंमोन।
अम आरो जों बिदिनो मैगं गायनानै जोंङो जेरै न'फोरावनो माने आजिखालिनिथ' मैगंफोरा गासिबो माने मेडिसिन होजोबनाय जायोना बेलेग बायनानै जायोबा जों जे सब मैगङावनो माने गो जान गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जोंनिफ्राय माने जोंनि बेहाय फैनाय मैगंफोरा जेरै कबि जाा आलु बिलाहि सोब माने गोबां मैगं जों मा जायो मैगं बेफोराव सोब मेडिसिन होनायखौ जों नुजोब मोनो आरो। जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जाया बे फोर बुस्थुआ जों माने न'आवनो आबाद मावनानै जायोबा जों जेरै मैगं गायनानै जायोबा जेरै लाइ लाफा गोजां बोथोराव मोननाय जायो बेफोरखौ गोबां मैगं गोथां आरो जेरै लाइ लाफा दुन्दिया बायदिसिना गोजां बोथोराव मा मा मैगं मोनो थाङो जों बेफोरखौ गायनानै आरो गरम बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोंङो गायनानै लानो हायो जेरै जोगोनार ओ मोननाय जायो आरो माने बे समाव खुमब्रा फिथाइ सबाय बिमा भिन्दि माने गोबां मैगंखौनो माने जोंङो मोननाय जायो बि फोरखौ जायोबा जों देहानि थाखायबो मोजां।
औ औ नोंथां
अम
माने जोंङो बायनानै जास इनि साय न'आव गायनानै जायोबा माने जोंङो गोसो बायदि जायो अ जोंहा माने बेमार आजारफोरा साबसननो हानो नागिरा। बिदिनो न'आव जानायफोरा माने मेडिसिन होआलासिनो जोंङो न'आव जानो थाखाय जोंङो आरो जोंङो बाहेरनिफ्राय लाबोबा जोंना मेडिसिन फोरथ' थाखायोआनो बेखौ मोनजाथि बेयाव मानो बांसिनानो दाना ओ गोबाव समसिम जोरनाय लामा लासै लासै मुलि मोनजानायनि थाखाय बेमार आजार साबफानो हमबाय। दा जोंङो आबाद मावनायजों लोगोसे जोंङो आरो बिदिनो थालिर बिफांफोरखौ जोंङो आबाद बायदि मावनो हायो थालिर बिफां गायबाबो जोंङो गोबां बिदिनो रां मोननो हायो बिदिनो जोंङो थालिरजों लोगोसे गय बे आबाद मावोबा गोबां बिनो रां मोननो हायो। थालिर गय आरो बिदिनो साफाद
अम
गिदिर आबाद आरो आरो बिफां लाइफां दामि दामि बिफां लाइफां गायनांगौ जेरै सन्दन दंफां बिदिनो दामि दामि दंफांफ्रा माने बिदिनो फैसाफ्राव बुरजा मोनो आरो गोबाव सम लायो आरो ओ बेखौ देरनायाव माने बिस फसिस बोसोर गाहाम लानो नागिरो। बे समाव माने नोंहा गोबां रां मोनहैनाय जायो।
मोजाङानो जों माने बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावोबा माने जोंनि थाखायबो मोनसे गोदान सोलोंथाइ मोन-मोननोबो हागोन जोंङो आरो जों रांबो आर फिनो हायो जोंनि थाखायबो मोजां आरो माने बेफोरबायदिया
मोजाङानो ओम नोंथाङा माने बेफोरबायदि मावफेरबायना आबाद।
ओ माबायदि आबाद?
जेरै- माने न'फोरावनो मावनाय। मा मा गायनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना आंनो?
जोंनिया न'फ्राव बिदिनो ओ बिदिनो बायदि बायदि आबाद गायो। जोंनियाव बिदिनो फिथाइ-सामथाइफोरनिबो गायनाय जायो। जेरै- जोङो बे आनार बिफांफोरबो जोङो गायनानै दोननो हायो, जोङो फिथाइ-सामथाइफोर मोनजायो। आरो जोङो बिदिनो सफारि दंफां होन बिदिनो नारें खमला आरो बिदिनो ओ सफारि
आबादफोरखौ माने न'फ्राव थायोब्ला माने जोंहा फिथाइ-सामथाइबो गोबां मोनजायो। दाथ' बिदिनो गरम बोथोराव जोंना आमथिसुवा बारलांबाय माने गोबां फिथाइ-सामथाइ आनारस बायदि बायदिफोरखौ खान्थाल खौ जोङो जायो आरो जों जानानै मोजां मोनो। बन्दनि समाव जोङो बे फिथाइ-सामथाइखौ हायोब्ला जानांगौ आरो। दा होमबा नोंथा। जोंआ रायलायनाय समा जासिगोन नामा नोंथां?
ओ ओ दे होमबा ना नोंथां दे जाबाय।